हेल' हेल'
औ हेल' नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिब्ला जोङो एसे बैसागोनि सायावनो सावरायनोसै
औ
नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नों नोंसोरनि फालिनाय जायो। हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां बुं।
बैसागो फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
बैसागु होनोब्लाथ' नोंथां जों बयबो मिथिखागौ। बैसागुआ जे बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो
औ
औ बैसागुखौ गोदो गोदाय निफ्रायनो दान दिनसिम फालिबोगासिनो दङ बर'फ्रा ओ
जोंनिया मानसि बैसागुनि सिगां गिबियावनो मोसौनि बैसागु जाग्रोयो नोंथां।
औ
मोसौ बैसागुनि थाखाय जोङो सैत्र दाननि जोबथि सानखालि बे बैसागु मोसौ बैसागुखौ फालि नाय जायो।
औ
मोसौ बैसागुआव जोंनिया माखासे फिथाइ सामथाइ जेरै दिग्लिथि फान्थाव हालदि खथ्रि लाव बेफोरबायदिनि गोनां जायो नोंथां।
औ नंगौ
बेफोरखौ मोसौ बैसागुनि सानसे सिगां खांनानै बा बुथुमनानै दोनथानाय जायो नोंथां। बेनि उनाव बेफोर फिथाइ सामथायाइ बा दिेग्लिथि बाग्रिखौ बारिखौ हानानै लानाय जायो। बिनि उनाव मोसौखौ थुखैनो लांनायनि सिगाङावनो जोंनिया थौ बा सारायफोरनि हांगारखौ हुख'नानै मोसौनि बिखुङाव गोसोम गोसोम जोम दागो होनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ
बिनि उनाव हानानै लानाय जि मैगंफोर बेफोरखौ मोसौनाव सारै सारै मोसौखौ औ दंग' बा दैमाफोराव थुखैनो लांनाय जायो नोंथां।
औ
बे थुखैनो लांनाय समाव जोंनिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगा मेथाइ दं। दङ नोंथां। बे खुगा मेथाइखौ खनै खनैनो जोङो मोसौखौ दैमासिम थुखैनो ला लांनाय जायो।
औ नंगौ
जेरै बे मेथायाइया जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बेफोरबायदि आरो नोंथां
औ औ
हेलौ नोंथां
औ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
बिनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव दुब्लि बा फोथारफोराव उदाङैनो हगारनानै होबोनाय जायो आरो नोंथाङा गोसोम दागोखौ जोंनिया उदाङै ह गारनाय समाव जाहाथे मोसा लख्राफोरा मोसौखौ जेबो खहा खालामा। बा मोसौखौ नुनानै गिनानै खारो बेनि थाखाय फोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
बेनि उनाव जोंनिया मानसिनि बैसागु जायो।
औ
फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जोंनिया बेबायदिनो गेदेरा उन्दैनो बोर सारस्रिनाय उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोरै लानाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां। बेनि उनाव जोंनिया बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' ज' ओंखारनानै बैनि उनाव इनि न' न' थांनानै बेबायदिनो मागि हैैयो आरो नोंथां।
दौ
जोंनिया बैसागुआव आइजोफोरा दख'ना बिदन ब्लाउस गोजान गोजा आर'नाइ फास्रा आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि लानानै बा गाननानै बयबो ज' ज'यै मोसालायो आरो नोंथां।
औ
बेनि उनाव जोंनिया बैसागुनि स्नि थारिखाव जोंनिथिं साथिथि जानाय जायो आरो नोंथां। बेयाव हाग्रानिफ्रायनो मोननाय बायदिसिना मैगंफोर जेरै दौस्रेम लाफा सायख' दिंखिया बेफोरबायदि मैगंखौ खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
जाहाथे बे बोसोराव सुबुंनियाव जेबो गाज्रि बेमार बेफोर जानो हाया बिनि थाखाय जानाय जायो आरो नोंथां।
ग नांगौ
बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननिथिं माबायदि बैसागु फोरबो फोरबोखौ फालिनाय जायो।
औ जोंनिथिं बैसागु फोरबोखौ थिग बिदिनो औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ
औ बैसागु फोरबोखौ जोंनिथिंजाय थिग बिदिनो फालिबोनाय जायो आरो सैथो मास जोबथा सानखालि जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय। हेलौ
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
बैसागो स्नि दाननि जोबथि सानखालि जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय बा सानसे सिगां जोङो जि जिखिनि बुस्थुफोर नांगौ जेरै मैगं थाइगं आरो दिग्लिथि बिलाइ हालदै बेफोरखौ बुथुमना सानसे सिगांनो बुथुमना लाब्रोनाय जायो आरो थिग बिदिनो अखानायै जोङो मोौ मोसौखौ थुखैनो थाखाय बेफोरखौ हानानै माला बानायनाय जायो। आरो जोङो बेफोरखौ माला बानायनानै इसिं माइ फाख्रि गलि बेफोराव थेबनानै दोननाय जायो आरो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो बेफोरखौ सारफाव सारफाव लांनानै मोसौखौ दैमायाव थुखैहैनाय जायो थिग बिदिनो फागाखौ फागा फागा बोरायखौ लांनानै दैमा जिङाव बाावना गारबोनाय जायो आरो द खोनादों न नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ आ बिदिनो मोनसि बैसागुआवबो जोङो गेदेरखौ मान होनाय गेदेरखौ मान होनाय आरो उन्दैया मान लानाय बिदिनो जोङो मा जिखिनि माबाफोर अन्थोबफोर होनो हायो आरो गोदोरा उन्दैनो अन्थोब होयो बिदिनो मान लालायनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो बैसागु अखानायै बैसागु मोसानो थाखाय बैनि न' बैनि न' थांनानै मागि हैैनाय जायो बैसागो मोसानानै आरो न'खरनि बिगोमाफोरा जों जोंनो ओ रां बा माइरं हरनाय जायो आरो। हेल'
औ खोनादों नोंथां बुं। खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बा बैसागोआव मा मा दामजुफोर बाहायनाय जायो? बा जोङो मोसानो थाङोब्ला मा मा दाम जु लाङो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। जोंनिथिंथ' बेबायदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरखौ दामनानै मोसानाय जायो आरो थरखा बेबायदिखौ लानानै ओ मोसानाय जायो नोंथां। बिनिफ्राय ओ गावनो सोरजिनाय खुगा मेथाइफोर जेरै ओ बैसागुनि नामाव एदावनाय मेथाइफोर जंखायनाय बिफोर बायदिखौ ओ रोजाबनानै जोंनिथिं बैसागुखौ मागिनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे।
औ बेबायदियैनो मागिनाय जायो जोंनिथिं नोंथां।
औ
औ
हेलौ
औ नोंथां।
जेनेबा ओ जेरै अन्थोबफोर हरनाय जेरै माइरं बा ओ रां बिफोरखौ जोङो जोबथा बैसागु मैसा खांनानै जोबना जोबनायनि उन जोबनायनि जोबनायनि उनाव जोङो बेफोरखौ ओ ज'यै लावखार ओंखाम जानाय जायो आरोना। नोंथां ओं जेरै जोङो बोराय बुरै गासैबो गथ' गथाइ गासैबो ज' बोथिसे जाहोनाय जानाय जायो आरो नोंथां।
औ।
नोंसोरथिंबो बेबायदि ओ जानाय जायो नामा?
जोंनिथिंथ' ओ जानाय इदि जाया नोंथां।
औ
औ ओ आथिखालाव जोंनिथिं ओ फांसन बा स्टेजफोराव मोसानायबो जायो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ नोंथांमोननि सिंथिं बेफोर बायदि जायोना जाया?
औ आथिखालावथ' दा बायदियाव ओ जानायखौ नुनो मोनो बांसिनानो आरो गथ'फोरनि रोंगौथिनि थाखायनो बेफोर बेफोर बायदि ओ फांसन बा ओ गेलेनाय बा मोसानाय बेफोरखौ। ओ खुंनाय जायो आरोना।
हेलेव नाेंथां।
हेलौ
औ नों दा बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औनो औ दे बिदिब्ला
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ
औ